हेल' औ खोनादों औ ओ नोंथाङा दा ओरैनो दंथायोना
ओ दंथयो नोंथां
होमबा गिबियावनो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनायनि थाबाय नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां
हुम होमबा नोंथां आं मोनसे आयदानि सायावसो माने ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन
होमबा आयदाया जाबाय माने आ जों समाव माने माखासे लाइमोनफ्रा माने ओ साख्रि बाख्रि मोना ओ अब्ला जों माने मा मा राहायै जों न'खर खुंनो हायो एबा ओ गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो मा मा मावनानै बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ
ओ जोङो जोङो जिउ मोनसेखौ खुंनो थाखाय जोबोद खस्थ' जोङो खस्थ'नि गेजेरजों जोङो जिउखौ खुंलानो गोनां जायो। जोङो जेरावखि थाङा खस्थ'आ जेरावबो दंखायो जोङो साख ख्रि माव साख्रि मावाबो जोंहा खस्थ'खा इदिनो जोङो साख्रिफोरखौथ' जोङो जानला मोनला मोननो थाङा जोङो हाजार फरायबाबो खायफा ओ खाफालाव थाबा इदिनो साख सोरबा मोनसिगोन इदिनो साख्रि मोनबाथ' जोरा संसार जानायाव इजि जाबाय। आरो जायफ्राथ' साख्रिफोरखौ मोनासै बेफोरथ' गोबां खस्थ' जसि दा बिसोरो मा मा मावना जानो हायो होमबा साख्रिखौबो बिसोर फेजेननो हानाय मावना जानो हायो आरोना दा
साख्रिखौ साख्रिया माने मासावसो दरमा मोनो आरो दा बिसोरो बिजनेसफ्र हाबोबा बिसोर माने जुदि मोजां बिजनेसाव जुदि नाङोबा लासै लासै बिजनेस ना माने सानसेनो देरा इदिनो एसे एसे एसे एसेनो माने बिजनेसा देरलाङो आरो। रोना इजोंनो मोजांबिजनेसाव जुदि गोलैफ्लाङोबा बिदिनो माने बिजनेसा जुदि नोंना मोजां जायोब्ला नोङो जबखौ माने फेजेननो हायो आरो नोङो जबावबा मास साव मोननाय सेलेरारिखौ नोङो सानसेयावनो मोननोबो हागौ माने जब मावग्राफोरखौ माने नोङो फैेजेनजोबनो हायो आरो बे जिनिसा माने बिदि पावार दं आरो। माने जोङ बिजनेसफोरखौबो मावबा मोजां खिन्थु मोजां बिजनेस जानांगोन इदिनो जोङो दस थाखा बिस थाखानि बिजनेसफ्रा जानाय नङा इदिनो जोङो लाख थाखानि बिजनेस जानांगोन जोङो लाख थाखाखौ जोङो फासआव जोङो हानाय नङा लासै लासै लासै लासै जोङो गोबाव सम लागोन इदिनो जोङो बेफोर रांफोरखौ जोङो जाना लोंनानै गारहोनाय नङा इदिनो जोङो फैसाखौ जोङो जोबोद साब'दानै बाहायनानै जोङो प्रफिटआव प्रफिट आरो लाबनि सायाव जोङो लाबखौनो आरो जोङो इनभेस्ट खालामफिननानै आरो फैसा खौ बांहोनो नाजाथारनांगौ। जोङो जानो लोंना गारबाथाय बे फैसाया बायगोन जों बे फैसाखौ सिफायनो नांथारनांगोन जों माने बे बेफोरो बिजनेसफ्राव हाबोबा माने बेफोरो गियाना थाथारनांगोन नङाबा जोङो ओरैनो हाजिरा मावनानैसो जानांगोन जोंङो दाथ' हाजिरा मावनानै जायोबा जोबोद खस्थ' आरो जों हाजिरा माव नानै जोङो थैजासे जोङो थांना थानो हाया दानो बिनि थाखायनो जोङो माबा मोनसे जोङो थारनांगोन जोङो बिजनेसफोरखौ मावनो हायाबाबो जोहा गोबां राहा दङ जोङो आखाइनि बिदाफोर सोलोंनो हायो जेरै जोङो आखाइनि गोबां खामानि जोङो सोलोंनो हायो। बायदि दाथ' ओ जोङो मिस्ट्रिफोर सोलोंनो हायो बायदि जोंहा फैया फैसा दङ मिस्ट्रिफोरखौ थ' जोङो अबाफोर ओ क्रसिं लालायनो गोनांथि गैया। बिदिनो सा-साननैसो लेबार जा जादों।लेबार जानानै नोङो मिस्ट्रि फोर नायनाय मावनायखौ एसे मोजाङै सोंलोंदो सोलोंनानै नों रोंबाथाय नोङो गाव गावनो मि थ्रि जाबाय आरो बिदिनो नोङो मिस्थ्रि मावनाबो दानाया गोबां थाखा खामायनाय मोनसे बिदिनो जबफोर गैयाबाबो बायदिसिना मिस्ट्रिफोर मावनो हायो नोङो आरो नोङो बायदिसिना गारि मेकानिक गारिफोर नोङो बानायनो रोङोबा बिदि नोङो गारि मेकानिक बा नों एसे क्रसिं लानांगोन नों आइटि आइ फोर लानांगोन। आइ टि आइ मेकानिकेलाव लानांगोन बेखौ लानानै नोङो
बायदिसिना बिदिनो गारि मथर बायदिखौ नङा फाहामनो हानाय बि गेरेजफोर खुलिनो हानाय जागोन आरो आरो बिदिनो आइटि आइ आवबो माने जोंना प्राइभेट सेक्टर जायो आरो बिदिनो गभमेन्ट जाया बेफोरावनो प्राइभेट नो जेराव मेराव खामानिखौलाय मोन मोनोफ्राय प्राइभेट आरो बिदिनो नोङो आइटि आइ लायोबा नोङो इलेक्ट्रिकेल बायदि ओ फेटफोर दङ बेफोर लानो हायो। बे इलेकट्रिकेलफोरखौ लायोबा जोङो कारेन्ट बानायग्रा जागोन कारन्टखौ जोङो गोबां न'-न' बिल्डिंफ्राव बानायो गोबां फैसा मोन बावो आरो जोङो बायदिसिना कम्पानि कार नङाबानो जाया कम्पानिया माने कारेनि मानसिखौ माने लाखायो माने फारमाने दोनखायो मानसि खारेन्टआ बायसान्स गारिफोर जायोबा माने बानायनो मानो ओंखायनो आइटि आइ फोराव माने ओ बिदिनो खारेनफोरनि क्रसिंफोर लायोबा जों माने जबखौ मेरला मोनो आरो जों-जों माने रोङाखै आरो जों बांसि माने आइदिया मोनाखै बिनि थाखाय जों आथियाफोरखौ लाया बांसिन जोङो फरायलांबाय थायो। ज फरायलांबाय थ जोङो फरायनायल'स जोङो रोंगोन जोङो फरायनायजों जोङो। जोंना साननाय हनायाल'सो मोजां जागोन जोंना थांना थानाय जोंना गोबां रोंनांगौ जायो। ओंखायनो बिदा सोलोंनांगौ फैसा थाखा खामायनो थाखाय जों गोबां आइदिया बायदिसिना मेलेम बाहायथारनांगौ नङा नङाबा ओरै संसाराव गोबां खस्थ'यै नों थांनो गोनां जागोन।
औ।
दा ओमफ्राय आरो बिदिनो गुबुन-गुबुन गोबां लामा दंबावो बिदिनो फैसा खामायनायनि नोङ आबादफोरबो मावनो हायो आबादफोर माने गोबां लाख थाखा थाखानि आबाद दङ।आं नोंथांनो फोरमायनोसै।आबादा माने सापतफोर गायनांगौ सापता माने लाख खानि साफात फैसा दङ। जुदि नोंङो साहापातखौ ज मोजां गायोबा मासावनो माने लाख थाखा फैनांगोन आरो। आरो बिदिनो गयबो गायनांगौ गयफोर बुरजा गायोबा गयआवबो फैसा दं आरो बिदिनो मोजां- मोजां दंफां गायनांगौ। चन्दन दंफां, सिगुन, सिया, साल गायो दामि-दामि दंफांखौ गायोबा नोंङो सानसे समाव लाख फथि जाहैगोन। बिदिनोनो गोबां बिदिनो दंफां लाइफां गायनाबो नोङो माहाजोन जानो हायो। बिदिनो जों जिउखौ खुनालांनो हायो। दा नोंथाङाबो ओ बिफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो
माने आथिखाल मुगायावाथ' माने गावबा गाव जिउखौथ' जों माने जेरैखि जायाथ' ओ दालां खानांगोनानो जाहैबाय ना?
औ
ओ समाव जों माने साख्रिखौथ' जों माने साफ्रोमबो दुगामाना आरो मोनजोबनांगौ होननानै जों मा आं माने बेखौ साना आरो माने । गासिबो माने साफ्रोमबो मानसियानो जुदि साख्रिखौ मावोबा गुबुन खामानिखौ । सोरबायदिया मानसिया मावगोन माने बेखौबो जों माने साननो लागोना नोंथां ।
औ-औ ।
औ माने जों माने समाव । आ साख्रि बाख्रि मोनाब्ला माने गोबां माने नोंथां बुंनाय बायदियै माखासे बिजनेसफोर जों मावनो हायो । आ माने । आथिखाल मुगायावथ' माने गोबां ओ अमा फार्म बयलार फार्म बेफोरबायदि । खुलिनानैबो माने गावबा गावनि जिउखौ माने दानायखौ जों माने नुनो मोनसै आरो ।
औ ।
आरो बिनि अनगायैबो जों माने ओ । जेरै अमा फिसानि फार्म खुलियो आरो बेबायदिनो । अमा गिदिरनिबो जों माने फार्म खुलिनो हायो माने आथिखालावथ' माने । जोंनि बर'फोरनि अनगायै माने गुबुन हारियाव माने अमा बेदरखौ जानो मोजां मोनग्रा जाबायना नोंथां ।
औ ।
औ बेनि अनगायैबो ओ जोंना माने बाजारावनो जों माने दैलि मार्केट जोङो माने अमाखौबो जों माने फुथारबाबो जोंना माने सास सानसेयाव मासे खरहैबाबो जोंना माने जोबखायो आरो माने मुलाम्फाया जोंना बेयावबो फैयो । आरो बेनि अनगायैबो जोंना आ आथिखालनि मुगायाव माने गिदिर गिदिर माने बयलार फार्म खुलियो बयलार फार्मावबो जोंना माने आ मासेयावनो आ जेनेबा केजि सेआव जोंना आ सेजौ दाइनजि खरै मोनोब्ला होमबा बेसेबां जों माने बेसेबां फानोब्ला जों बेसेबां आ रां आरजिनो हागोन माने बेखौबो जों माने साननो हायो आरो । माने आथिखाल मुगायाव जों माने बयलार बेदर जानाय बेखौबो जों माने गोबां नुसै आरो । आ बेबायदिनो जोंना ब्रयलार बेदर जानाय आरो अमा बेदर जानायनिबो माने गोबां जालांबाय माने । आथिखालनि मुगायाव मानेबा आ दानि जुगनि मानसिफ्रा माने आ बेदर नङाबानो माने ख'बसे ओंखामखौनो माने जाया होननानै बुंजाखायोसै आरो । आरो बेबाय दिनो नोंथां बुंनाय बाददिनो आ माखासे आबादफोर जेरै आ नोंथाङा बुंनाय बादिनो सा सा बागाननि आबाद आरो बेजों लोगोसेनो गय आबाद आरो आ गुबुन मोनसे गै जेरै ओनसोल लायै ओनसोल माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो । आ जेरै जोंनि ओनसोग्लै ओनसोलखै जेरै बेबादिनो आ थालिरनि बागान बिनि आबाद मावो माने गोबां माने गुवार गुवार बिदिनो बिघा बिघा गायनाय जायो आरो माने थालिर बागानखौबो । बिदिनो बुरजा बुरजा बागान खालामो बेयावबो माने गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो । आरो बिनि अनगायैबो जोंना आ लेबु एबा नारें जायखौ जों बुङो माने बेबो गोबां दं माने मोनसे सिजोनाव जोंना माने बस्थायाव जोंना बे सारि हाजार एबा पास हाजारसिमहालागै माने थाङो आरो । अब्ला जों आ हमना लादो जेनेबा पन्सास बस्था एकस' बस्था फानोब्ला जों माने बस्थासेयाव जुदि ब्रै रोजा खरै मोनोबा जों माने बेसेबां मोनगोन बेखौ जों माने हिसाब खालामनांगोन आरो माने साख्रिनि अनगायैबो जोंना माने गोबां बेफोरबायदिनो आबाद मावनानै जों माने जिउ खुंनो हानाय राहा दं आरो। जेरै ओ ना फिसिनानै ना फिसिनानैबो माने जोंनि जिउखौ दालांनो हायो आरो। आरो बिनि अनगायैबो नोंथां बुंनाय बायदिनो माखासे जेरै कर्सफोर लानानै ओ जेरै फार्मासियान फार्मासिफोरनि कर्स लानानैफोरबो जों माने गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो माने आथिखाल मुगायावथ' गोबां फार्मासिफोरावबो माने बेमारिफोर थांनायखौ नुनो मोनो माने बेयावनो जोंना माने गोबां इनखाम जायो आरो।
औ
आरो बिनि अनगायैबो जों माखासे खर्सफोर जेरै थैलरनि लानो हायो बेबायदिनो जोंना आइजोफोरनि इसे साइड आव बुंनो थांबा जोंना जेरै नार्सनि कर्स लानानै आरो टैलरनिखौबो जों माने लानो हायो आरो दानि जुगावथ' माने हेनलुम बेबो माने गोबां सोलियो बेजोंबो माने जों माने गावबा गावनि जिउखौ दारनो हायो जोंथ' माने साख्रिखौथ' जों माने साफ्रोमबो मोनजोबगोनाथ' नोंखायानो बेखौ जों माने लानांगौ जायो आरो आ होमबा नोंथां जों जिउ राहा दानायनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों गोबां सावरायबायना नोंथां
औ सावरायबाय
अ होमबा जों इसेयावनो दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां नोंथांनिजोंम जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ उम दे
औ